सानजौफुनि गाहाम हामलायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथांनिसिमबो गाहामथि बावहरबाय आङो। दायो आं जों सानैजों माने नोंथांनाव आं मोनसे खोथानि सोमोन्दै मानि मोनसे मोनसेनि सोमोन्दै सोंनो थाखाय खालामदों आङो सम होनो हागोनना नोंथां?
औ दे बुंलाय नोंथां।
नोंथाङा बेरायनायनि सोमोन्दै दा बेनि बागै नोंथाङा बुंनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। आङो बेरायनाय होनोब्ला मोनसे जायगानि सोमोन्दै बुंनो आङो सिगाङाव थांखांबाय जिहेथु बे जायगायाव दा आङो मुम्बाइआव ओ नैरोजा नैजिथाम मायथाइाव थांदोंमोन दा बेनि सोमोन्दै बेनो आं नोंथांनो एसे फोरमायना होनोसै दा खोनासंलांदो नोंथाङा होमबा आङो नैरोजा नैजिथाम मायथाइयाव ओ मुम्बाइआव थांनाय जादोंमोन दा बेयाव थांनो थाखाय आङो गिबि गिबियावनो जोङो जायगानिफ्राय मा बिजनि एरियानिओफ्राय आं ट्रेनजों थांग्रोनाय जादों। बेयाव थांनानै गुवाहाटिसिम थांनाय जादों दा गुवाहाटिनिफ्राय आं फ्लाइटनि टिकेट लानाय जादोंमोना फ्लाइटनि टिकेट लानानै ओ मुम्बाइसिम थांनाय जादों आरो दा फ्लाइटनि टिकेटआव माखासे जोंहा हाबाफारि थायो फ्लाइटखौ आं गिबि गिबियावनो बुक खालामनानै लाग्रोनांदों अनलाइन अनलाइन बुक खालामनानै लाग्रोदों। दा बेयाव आंनिया थांदोंमोन एसे गोबावजों दानखानाय खमावनो मोनदों आं ओ द'रोजा स्निजौआवनो मोन नाय जादोंमोन दा बेखौ आङो जिबा जिबा दिन सिगां दानग्रोनाय जादोंमोन आरो टिकेटखौ। दा थांनानै आङो गुवाहाटिसिम थांग्रोबाय बेनि उनाव थांनानै बे एयारपर्ट सिङाव थामहिनबा उरां गाथोन सिङाव हाबनायाव माखासे हाबाफारि थायो बे हाबाफारिया जाहैबाय गिबि गिबियावनो सिकिउरिटिया टिकेटखौ नायग्रोनाय जा टिकेट नायग्रोनायनि सिगां जोंहा मोनसे खामानि थाबावो बेयाव गावसिनि जेनाखि मददनि लाइन बा हेल्प देस्क होनो बेखौ बेहाय हाबनानै जोङो बा टिकेट काउन्टार बेयाव हाबनानै जोङो ओ बरडिं पास लानांगौ जायो। बर्डिं पास मोननाय लोगो लोगो बरडिं पासाव लिरनाय थागोन नोंनिया सिट नाम्बार लिरनाय थागोन ओमफ्राय खैथानिफ्राय खैथासिम खै घन्टा ओमफ्राय नोंनि मुं नैबेबो लिरनाय थायो आरो बरडिं पासखौ लानानै जोङो सिकिउरिटि चेक इन जायो सिकिउरिटिया नोंखौ चेक खालामगोन। चेक खालामखांनाय लोगो लोगो नोंखौ बिरखं गाथोननि जिनाखि नों गाखोगोन जायगा बे गुदियाव नोंखौ थिनहरो आरो ओमफाय बेबायदि खालामखांनानै दसे उनाव जिबा मिनिटसो सिगां ओ बिरखंआव सोनाय जायो सोनाय लोगो लोगो दसे थानानै ओ गासैबो हाबजोबबाथाय ओ बिरखंआ बिरनाय जादोंमोन आरो। दा जोङो जोंनि टाइमा जाहैबाय थाम थाम रिंगायावमोन। बे समाव आं थांनायाव थाम रिंगानिखौ लादोंमोन जोङो। दा जों मुम्बाइसिम सौहैनायाव ओरैनोबाबो जोंनो ओ थाम घन्टा थामजि मिनिट लानाय जादोंमोन ओ इन्डिग' फ्लाइटजों। ओ थाम घन्टा थामजि मिनिट जानायनि उनाव जों मुम्बाइ
बिरखं मोनहैनानै जोङो बेनिफ्राय बै जायगानिफ्राय उइबेर लानाय जादोंमोन। ओमफ्राय उइबेर लानानै जोङो जोंहानि सासे आलासि जानाय बिसिनि न'आव जोङो थाहैनाय जादोंमोन आरो। थाहैनानै जोङो बे दिनखालि जोङो आराम ओ जिरायथ'नाय जादों जेरावबो बेरायनाय जायाखिसै आराम जिरायनानै ओ दसे थाथ'नाय जादों आरो। ओ जोङो अखानायैनिफ्राय जोङो बेरायनायनि प्लान खालामदोंमोन। दा बे बेरायनायाव जोङो लादोंमोन गिबि गिबियावनो गेटवे अफ इण्डिया बेयाव थांग्रोदोंमोन जोङो गिबियावनो। फुंनि जोङो दाइन बाजिनिफ्रायनो जोंनि बेरायनायखौ जागायदोंमोन। थांनानै जोङो खमैबाबो जोंनो ब्रैजिबा मिनिट सम लादों आरो जों थानाय जायगानि फ्राय नैबे ओ मेरिन ओ गेटवे अफ इणडियासिम सौहैनो। दा बेहाय थांनानै जों ओ माखासे फट'फोर लादों, ओमफ्राय मोजां मोजां सिनारि दंमोन, फारौफोर मोजां मोजां आदार जायो जोबोद समायना नुयो बिसोरनि आदार जानाय खौ लारि लारि नुयोबा गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनो आरो नोंथां। दा बेनि बे जायगायावनो जोंहा आरो मोनसे दंबावोमोन तास हटेल होननाय। बे ताज हटेलाव जाय जोङो मोनथिनो मोनो जोंनि मो इण्डियानि ओ भारत हादरनि जाय बलिउड सावथुन गाग्रा फोर हिन्दी सिनेमा गाग्राफोर बिथांमोना बेयाव थायो होननानै जों मोनथिनो मोननाय जायो। दा नैबे जायगाया गेटवे अफ इण्डियानि सेरावनो दं आरो। बेखौबो जोङो नुबोफादों बे साइडजोंबो जोङो ओ माखासे सावगारि सेबखांनाय जादों, मोजां मोजां सावगारि जाखांदों। दा बेबायदि सावगारि सेबखांनायनि उनाव दसे जोङो इहायनो खमैबाबो जोङो से घन्टासो समखौ बेवनो थांहोदोंमोन बेरायै बेरायै। नायै नायै ओरै दै सेर लैथो सेर बैफोरखौबो नायदोंमोन मोजां जायगा दा बेयाव से घन्टा थांनायनि उनाव जोङो ओरैजाय फैदोंमोन मेरिन दड्राइभआव फैदों दा मेरिन द्राइभआव फैनानै जोङो नुनो मोनबाय मोजां मोजां सिनारि लैथो सेर बिच ओमफ्राय बेयाव गोबां सुबुंफ्रानो बेरायनो, नायनो, बार जानो फैयो बेयाव। बेबायदि आरो दा इयावबो जोङो दसे सम बेरायनानै ओम आरो फैबावदोंमोन जोङो जुहु बिचआव। जुहु बिचआव फैनाय लोगो लोगो जोङो मा खालामदोंमोन आङो मोनसे ओ बाइक जाय दैनि गेजेराव खनसे गिदिंनानै फैयो बेखौ गिबि गिबियावनो आं सालायदोंमोन बेनि थाखाय रेट टिकेटा ला ओ बाजि रां दा बेबायदि आरो नोंथां दा बेयावनो जोङो गिदिंनानै बिनिफ्रायनो जों गिदिंनानै फैफिननाय जादोंमोन गासै जोंनिया बेयाव खमैब्लाबो सासेयाव थांलाय फैलाय ओ सासेयाव ओ नैजि रोजासो थां दोंमोन आरो नोंथां। बेखिनिखौनो बुंनानै आं दोनथ'नाय जाबाय। आं नोंथांनाव मोनसे बाथ्रा सोंनो नागिरदों नोङो जोंनि आसामाव जेनो खि आहम ओ बैफोरनि माखासे सल'बाथा बा बैसोर माबोरै रायजो खुंबोनाय बेनि सोमोन्दै नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां हागोन दे खोना
औ दे बुंनायसै नोंथां।
आहम माने आहमा आहमफोरा जोंनि आसामाव माने सिगां समावहाय गैयामोन। बिसोरो आहमफोरा आहमफोरा फातखाय हाजो बारनानैहाय म्येनमार रायजोनिफ्राय जोंनि आ आसामाव फैदोंमोन बिसोरो जोंनि आसामाव जिनैजौ नैजि दाइन मायथाइाव बिसोरो हाबफैदोंमोन आरोखि आरो गिबिसिन आहम रायजो होनना बुङोब्ला सुकाफा आरो बे सुकाफायानो आहम रायजोखौ गायसनदोंमोन आरो। बिनिफ्राय बे सुकाफा राजायाहाय माने आहमनि रायजो रायजो बा राजथावनिखौ सिगां सरायदेवआव बिथाङा गायसनदोंमोन आरोखि। बेनो बेजों लोगोसे बिथांमोनहा माखासे माने उनावहाय बिसोरो आसामाव माने नंगुबै हिसाबै बा थागिबि हिसाबै रायजो खुंदोंमोन। बि उनावहाय फारि फारिहाय गोबां आहम राजाफोर जों नुनो मोनो। गेजेराव जोङो मुंदांखा मुंदां खा आहम राजानि सोमोन्दै आङो खोनथिगोन बा खोन्थागोन। जा जों मोनथिखायो सुकाफा सुकाफाया जाबाय गिबि आहम राजा। बिनि उनाव दंमोन सुथुम्फा सुथुम्फायाबो मानि सुकाफानि नैथि राजामोन बियो माने बिथाङा सुखाफानि फिसाज्लामोन बे आरोखि। आरो बिनाव जों नुङो सुबिनफा सुबिनफिया जाबाय मानो सुदिफ फानि बा सुथिफानि मानामोन बियो फिसाज्ला मोन आरो बिथांमोनाबो मा खालामगोन आहम बा जिखिनि जिखिनि जोंनि आसामाव मानो रायजो खुंदोंमोन आरोखि। आरो बेजों लोगोसे जों बुंनो हायो सुखांफा सुखांफाया जाबाय सुबिन फानि फिसाज्लामोन आरोखि बिसोरो मा नो जोंनि जिखिनि आसाम बे आसामावहाय बिसोरो माने खमथा रायजो बे खमथा रायजाफोरखौ रायजोखौहाय बिसोर मा खालामदों फोजोबस्रांदों फोजोबस्रांनानै बिसोरो आरो आहम फोरा गावसिनि रायजोखौ बांसिन फेहेरबावदों आरोखि बिसोरो। आरो बिनि उनाव फैदों सुख्रांफा। सुख्रांफाया जाबाय सुखांफानि फिसाज्ला आरोखि। बेबादिनो बिसोरबो रायजो खुंदोंमोन बिनाव फारि फारि फारि फैदोंमोन आं बिनि गेजेराव माखासे मख'जाथाव मख'जाथावखौल' बुंनो सानदों। स' सासे मख'जाथाव माने आहम रायजोनिनो सासे मख'जाथाव राजा बिथाङा जादों सुदेमफा बे सुदेमफा सुदाम्फाया जाबाय सासे मख'जाथाव आहम रायजो आहम रायजा राजा बिथांनि मुंखौहाय बामुनि कर मुङै मिथिनाय जायो आरोखि। बेजों लोगोसे बिथांखौनो बिथाङानो फास्ट गावखौनो हिन्दु होनानै मा खालामदोंमोन मुंहोदोंमोन बा हिन्दुनि सोमोन्दै बिथाङानो फास्ट माहोनो गावखौहाय सिनायथि लाहोदों आरोखि। बिनाव जों बुंनो हाबावो बेजों लोगोसे मुंदांखा आहम राजा सु-सुख-सुफुंमुं। माने सुफुंमुङा बिथाङाबो मा खालामदों सासे मुंदांखा राजा बिथाङाहाय मा खालामदों माने बख'थायावहाय बख'थायाव बिथाङा आहमनि राजथावनिखौ गायसंदों। आरो बेजों लोगोसे बिथांखौहाय दिहिंगिया राजा होनना बुङो मानो होनब्ला बिथाङा दिहिं रायजो दिहिं दैबा दिहिं दैमा सेरावहाय रायजोखौ खुंदोंमोन आरोखि बेजों लोगोसे आरो मुंदांखा बाव बे मुंदांखा राजाया जाबाय सुख्लेंमुं। सुख्लेंमुं आ जाबाय सुहुंफुंनि माने सुफुं-सुहुंमुंनि फिसाज्लामोन बिथाङा मा होनो बख'था बख'थानिफ्राय माने गारगाव आवहाय गावसिनि राजथावनिखौ सोलायदोंमोन। आरो बिथांनि समावनो मोनसे मख'जाथाव लामा जायखौ बुङो नोगोर आलि रड बेखौबो बाहायनाय जादोंमोन आरो बेजों लोगोसे बे मा होनो सिलाराय जायखौ बुङो नरनारायण बे नरनारायणनि बिदा आरोखिना बिदा सुकुधर सिंह मानि बे समाव माने कस किं लर आरोखि ना? कच राजा नरनारायणनि बिदा सिलाराय एबा सु जोंहाय मानो दावहा नांदोंमोन आरोखि बेजों लोगोसे गहाय कमल आलि बे लामाखौबो बे सुख्लेंमुंनि समावनो बानायनाय जादोंमोन आरोखि आरो बिनि गेजेराव मख'जाथावसिन राजाबावआ जादों सुसेेंफा सुसेेंफाया सासे आहमनि मुंदांखा राजा। बिथाङा ओरैबायदि मोनसे माने आहमफोरनि माखा से जिखिनि माने मा होनो बेखौहाय जिखिनि थाखो थाखो राननाय जायखौ बुंङो जेरैहाय बर'आव बुङो जेनेबा माने जब आरोखि ना बियो जब बायदि माने साख्रि बायदि बियो जे लांसि फां सिया बा बेफोरखौहाय मा खालामना फार्स्ट मुं होदोंमोन जेरै ममाय तामुलि बर बरुआ बे आरोखि ना अब्ला बेफोरखौ मा खालामदोंमोन बिथाङानो माने गायसनदोंमोन जेरै फाइस फाइ खान्थि बेबादिखौ बिथांनि समावनो मावफुंनाय जा दोंमोन आरो। आरो बेजों लोगोसे जों बुंनो हाबावो मुंदांखा राजा